हेलौ नोंथां। हेलौ।
खोनादोंना नोंथां औ औ खोनादों दे नोंथां दे होनलाय। औ औ देहोनलाइड।
औ नोंथां नै ओरैनो। बेलासिनि ओंखाम जाखांनानै दसे जिरायलाबायनानै दङ नोंथां
उ नोंथाङा माबाफोर हाबा हाबा एबा खामानिफोर मावबोदों नामा दायो
औ नोंथां आंथ' नै जेबो मावाखै दहसो दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय दुब्लियाव दसे आलि खो खोहैदोंमोन दाथ' जेबो मावाखै नै ओरैनोसो दङ नोंथां
अ नोंथाङा होमबाथ' दायो जेबो मावखै नङा होनबा नोंथां
औ औ नोंथां जेबो मावाखै आं दायो
नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो एबा मोनसे बाथ्रासो सोंनो होननानै नोंथांखौ फन हरनाय जादोंमोन नोंथां
अ सोंजागोनों नोंथां आंहाथ' दायो नै ओरैनोसो दंखायो जोंहा जेनेबा नोंथाङा माबायदि बाथ्रानि सायाव रायज्लायनो सानदों ना माबायदि बाथ्रा सोंनोसो सानदोंमोन आं एसे फोरमायनानै होदो दे नोंथां मा बाथ्रा सोंनो सानदोंमोन
औ औ बुं जेनेबा नोंथां आङो जेनेबा अमा फाराम आरो आरो ब्रयलार फाराम एबा हांसो फारम माने बेबायदि मोनसे फाराम खुलिनो सानदोंमोन आरोना नोंथां जेनेबा आङो जाय बबे बबे मोनसे फार्म खुलिबा आं बांसिन मुलाम्फा मोनगोन माने बिनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होलाय नोंथां जेनेबा आं एसे गोनो गोथो मोनदों आरो गोसोखौ जेनेबा आङो बबे मोनसे फार्मखौ खुलिबा एबा अमा एबा ब्रयलार एबा दाउ एबा हांसोफोरखौ बबे मोनसे फारमखौ खुलिबा माने आं बांसिन मुलाम्फा मोनगोन एसे गोनो गोथो मोननायखाय नोंथांनाव नोंथाङा एसे मिथियैखाय जेनेबा नोंथाङाबोथ' सिगाङाव खालामखांबायमोन नङा होम नोंथां औ जेनेबा नोंथाङा नोंथाङा एसे मिथिनायखाय एबा मिथियैखाय आं नोंथांनाव एसे सोंहरनाय जादोंमोन आरो नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायनानै होलाय नोंथां
अ बिब्दिब्लालाय आं नोंथां फोरमायना होनोसै आं आं मिथिनाय बायदि फोरमायनानै होनोसै आरोना नोंथां औ जेनेब्ला आं बुंगोन जेनेबा आं बयलारनि बागैनो बुंसै बयलार फार्मनि बागैनो नोंथाङा जेनेबा मावोबा बयलार फार्माबो मोजां मोजां होननानै आं सानो आरोना मानोना जोंहा जोंनि ओनसोलफोरावथ जेनेब्ला जोङो जेनेब्ला बयलार जिहेथु जेनेबा जोंहा बयलार जानायफोरखौ गोबाङानो नोंथाङाबो मिथिखागौ जानांगौ ना नोंथां आरो जेनेब्ला बयलारखौ फिसिनो थाखायथ गिबियावनो नोंहा जेनेब्ला मोनसे एबा दखरसे मोनसे जायगा थानांगोन जेनेबा बेयावहाय नोंथाङा औवानि जेनेब्ला एन्जुर बानायनानै एबा साथाय बेरा हेबनानै माने नोङो नोंनि बे बयलार फार्म खौ जेनेब्ला नों नङाब्लाबो जेनेब्ला गुबुननो हाजिरा होननानै माने बानायनानै ला गोरदनाया मोजां आरोना नोंथां आरो बिब्दिनो जेनेब्ब्ला बयलारखौ जेनेब्ला नोङो फार्स्टआव जेनेब्ला बिदिनो फिसा फिसा बायनानै लाबोगोरनाबो फिनो हायो आरो गुबुननिफ्राय जेने ब्ला गुबुन जेनेब्ला गुबुन दाबसे बयलार फाराम गिदिर फोरनिफ्राय नों जेनेबा अर्डार खालामनानै एबा बिहरनानै नोङो नोंनि फार्माव दोननो हागोन होननानै आं सानो आरोना आरो बेजों लोगोसे नोंथाङाबोथ मिथिखायो एसे एनैखौथ जेनेबा मिथिखायो जेरै बयलारफ्राथ जेनेब्ला गोबां आदार जायो जायो नङा होनबा नोंथां
औ नोंथां औ
औ माने बेफोरो माइरं एबा बिदिनो गावसोरनि फोर दङ जेनेबा माइफोर बेफोरखौ इसोर जानानै थांनानै थायो आरोना नोंथाङा दायो जेनेब्ला एसे खम खरस जाग होन्नानै आं सानो आरो दायो जेनेब्ला जोङो बइलार फार्म बानायोब्ला माने नोंथाङाबो जेनेब्ला एसे मुलाम्फा जागोन बायदिखौ आं आं क मोन माने मोनथिनो मोननाय जादों मानोना जोंनि ओनसोलफोराव माने बयलारफोरा जेनेबा गोबां जेनेब्ला मानसिफोरानो जायो एबा गोबां मानसिफोरानो जेनेब्ला हमनानै ला जेनेब्ला नोंथांनि गामियाव मोनसे हाबायानो जाबाय हमनानै ला बा मोनसे नोंथांनि जेनेबा बिदिनो नोंथांनि गामि ओनसोलफोराव मोनसे फांसन एबा बार्थडेफोरानो जाबाय एबा नोंथांनियाव जेनेबा नोंथांनि नखराव आलासियानो फैबाय होन अब्ला जों बै माने बयलार फार्मखौ माने एबा बयलार फार्मनिफ्राय मानसिफोरा बिदिनो जेनेबा गथा गथा लांफैनाय जायो एबा नोंथाङा बेलेगनो बो एबा बयलार जेनेबा जाय दाननानै फानग्रा बेफोरनोबो माने नोंथाङा फानहरनो हा गोन आरोना आरो बेफोरखौ माने जोंनि ओनसोलफोराव बांसिन जानायखौ आं नुनो मोनदों आरो बिब्दिनो जेनेब्ला बुंनो थाङोब्ला आरो अमा फार्म जायखौ जों अमा गन्द्रा होननानै बुङो जेब्ला जों अमाखौथ जेब्ला नों अमा फार्म बानायनोब्ला जेनेबा बिबदिनो फिसा फिसा माबा ब्रै माबाबो बायनानै लाबोनो हायो बिब्दिब्ला जेनेब्ला नोङो मासे बुन्दि अमा बायनानै जेनेबा बेखौ मा होनो जोलै होयो अब्ला बियो जोलै होगासेयाव बिब्दिनो एखमब्ला सयथा सातथा एखमब्ला माब्रै माबा बिदि माने जोलै होयो अब्ला नोंथाङा बेफोरखौ माने फेदेरनांगोन आरो
औ नोंथां औ औ
औ आरो माने जेनेब्ला नों बे अमा हायावथ' जेनेब्ला आं बुंगोन नोंथांनो थाखाय नांगोन जेनेब्ला गुन्दै नांग्रोगोन फार्स्टवनो। गिबियावनो अमाया जेनेबा गोबां गुन्दै जायो आरो नोंथाङाथ' मिथिखागौ जोंनि ओनसोलनि अमाफोराबोथ' ओंखाम खालाय बायदिफोरखौबो जानानै थांनानै थायो आरो बिबदिनो थास'फोरखौबो जों हानानै होनो हायो बेफोरथ' जोंनि ओनसोलफोरावनो एबा जोंनि जायगाफ्राव आवनो माने गोबां एभेलेबेल दं आरोना जोबनोनो थाङा जोंहा थास'फोरखौ माने जों बिदिनो नख-न' खाथिनि बारिफोरावबो नुनो मोनो हाग्रा बंग्रायावबो थास'फोरा थायो माने बेफोरखौ नोंथाङा हाना लाबोनानै आरो रुनानै मोजाङै रुनानै बे गुन्दैफोरजों एबा अफ्रि होनो अ-अफ्रिफोरजों लगायनानै माने होफा होफानो हायो एबा ओंखाम खालायजोंबो लगायनानै होफानो हायो दा जेनब्ला जोंहा आस' सल खोथाया बेसो आरोना अमाफोरनाथ' बिबदिनो सम लायै सम गोबां बेराम फैयो माने बेफोरावसो एसे गिनांगौ जायो मानो होनोब्ला जोंहा बेराम फैबाथ' जोंहा जेनेब्ला ओ अमाया थांनानै थानो गोब्राब माने मोनसे बेमार फैयोब्ला आरो ना। बिदिनो जोंहा अमानि बेमाराथ' बिदिनो जेनेबा बोसोरसे बा नै बोसोर बिब्दिनि गेजेराव खनसे नङाबा खननै गाहाम फैनायखौ जों नुनो मोनो जायनि जाउनाव माने अमाफोरा गोबाङानो जेनेबा आलाय सिलाय थैनांगौ जायो। आरो बै जेनेब्ला अमा फार्म बानायग्राया एबा अमा गन्द्रा बानायग्राया एबा अमा जेनेबा मालिकआ एसे लस जानांगौ जायो आरोना नोंथां। दायो जेनेब्ला औ जेनेब्ला जों आं नोंथांखौ बुंगोन जे नोंथाङा जेनेब्ला ब्रयलार फार्मखौनो बानायब्ला मोजां जागोन नोंथां। दायो नोंथाङा जेनेब्ला अमा फार्म आरो बयलार फार्म आं मोननैनि गेजेराव बबे मोनसेखौ साबसिन मोनदों नोंथाङा बेखौनो बानायदो दायो नोंथाङा बबे मोनसेखौ जेनेब्ला बांसिनाव जेनेबा रां रुफा मोनगोन बायदि जेनेब्ला आंथ' बुंखांबाय नालाय नोंथाङाबो जेनेबा एसे फोरमायनानै होदो जेनेब्ला नोंथाङा बबेयाव बांसिन मुलाम्फा एबा लाबफोर जागोन? बायदि मोनदों दे नोंथां एसे फोरमायनानै होलाय।
औ औ नोंथाङा औ नोंथाङाथ' आंनि जेनेबा आं बयलार बयलार एबा अमा फारामफोर निरनायाव नोंथाङाथ' जोबोद मोजां मोजां बाथ्रा बुंनोलांबाय नङाबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
नोंथांनि बाथ्रा बुंनाय मथेबा आंबो जेनेबा नोंथाङावबो बुंबाय बयलार फार्मा मोजांसिन जागोन होननानै होनोमबाथ' आङो बयलार फारामखौनो खुलिनो सानबायमोन आरो नोंथां मानोना नोंथाङा बुंदोंमोन जेनेबा बेबायदिनो जेनेबा औवानि सावथे बेरा हाबनानै जेनेबा न' बानायनानै जेनेबा न'आव न'आव दोननांगौ न होनदों नङा होनबा नोंथां जेनेबा जों औवाखौथ' जों न'आवथ' थाखायो गासैबो गास सिनिबो न'आवनो जेनेबाजों न'आवनो बानायनानै जेनेबा जों एबा दुब्लिफोराव बानायलाबायनानै जों दोननो हायो नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां औ।
औ जों जे जेनेबा जाय बारा ओ आबदालबो लाबाय थानाङा नङा होनबा नोंथां बयलारफोरखौ जों जेनेबा आदार होनानै एबा बिसोरनि खिनायफोरखौ ओ जेनेबा खिनायफोरखौ जों साफा खालामबाय थानो हायो जेनेबा साफा खालामनांगौ आरो मोनसे मोनसे बाथ्राबो जेनेबा बिसिनि खिनायाबो माखासे हासार होयो होननानै आंबो खोनानो मोनदों नङा होमबा। ओनथां
औ औ नंगौ ओनथां औ नंगौ।
खामानि होयो जेनेबा जों खिनायजोंबो जेनेबा जों रां खामायनो हागोन होननानै आं सानो आरोना।
औ औ।
आरो आं मोनसे आं मोनसे बाथ्रा बुंबावोदि जेनेबा अमा फार्म अमा फार्म जों मोनसे मासे अमाखौ जों देरनो थाखाय जों गोबां आदार होनांगौ नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां औ।
जाय जों जेनेबा गुन्दै एबा थास' बायदि रोखोमनि हाग्रा बंग्राफोरखौ जोङो मानो नागिरनानै जों रुनानै होनो हायो। आरो जों अमा मासेया जेनेबा जों देरनो थाखाय थाखाय जेनेबा फानजाजासिम एबा ओ फानथावथाव जासिम जेनबा देरनो थाखाय गोबाव सम सम लाय। नङामा नोंथां? औ औ जेनेबा जों आरो जों बयलारखौ बुंना बुंनो थाङोब्ला बयलाराथ' खम सम समावनो जेनेबा देरो नङा होनबा जेनेबा जों जाय दाना होयोब्ला जेनेबा जों एसे माबायो ओ मोजां आबदाल लायोबा बयलारखौथ' जों खम समावसो जों फेदेरनानै फाननो हायो। नङा होमबा नोंथां
औ।
जाय जों बिनि जाउनाव जों बयलार जेनेबा बयलार फार्म खुलियोबा गोबां रां खामायनो हायो। नङा होनबा नोंथां? आरो
ओनसोलावथ' गोबां जेनेबा सुबुंफ्रानो ब्रयलारखौ जायो जेनेबा न'खर फोराव मोनसे हाबाफोर एबा खामानिफोर मावोब्ला गासिबो सुबुङानो ओ ब्रयलारखौनो जायो नङामा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
आरो बयलारनि ओ बेसेनाबो बारा बुरजा नङा बेनिखायनो जेनेबा ब्रयलारखौ जेनेबा गासिबो सुबुङानो बायना जायो। नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां माने ब्रयलारनि दामा एसे खमसिन आरो ओ जेनेब्ला अमानिया एसे बारासिन आरो ना नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ। दायो नोंथां जेनेब्ला समाबो जाबाय जोंहा नोंथाङासो मा बुंनो सानो?
औ नोंथां कटखौ एसेनो दोनथ'सै नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां होनबालाय ना।
औ औ।